खोनादों
अ नोंथां खोनादो
नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव नाहा-मैहा थांनाय जायो नामा नोंथां?
अ नोंथां थांनाय जायो।
अ बिदिब्ला नोंथां बे नाहा मै नाहा थांनायाव नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा आगजुफोर बाहा हायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
अ नोंथां हागोन जोंनि जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि नाहा मैहा थांनाय समाव सेन खखा जेखाइ खबाय इफोरबायदि आगजुफोरखौ लांफानाय जायो नों था लोगोसे लोगोसे बेयाव आरो ओ सिखाबो सेखा जायखौ जोङो सेखा होननाय जायो बेखौबो लांफायो बेखौबो लांफाना बिदिनो जोङो थां थांनानै ओनसोलनि सुबुंफोरा थांनानै दंग' एबा जाम्फै बिदि दुब्लि ओ ना मोननाय नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदि जायोना नोंथां?
नोंगौ नोंथां नों नोंथांमोननि ओनसोलनि बादिनो जोंनि ओनसोलावबो नाहा मैहा थांनाय जायो।
औ नोंथां‌‌।
बे नाहा मैहा थांबोला नोंथांमोननि ओनसोलनि बादिनो जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोराबो जेब्ला ना गुरनो थांगोन अब्ला जेखाइ
औ नोंथां‌‌।
बेबादिनो ओ खखा बेबायदिनो आस्रा जे बेफोरबायदिखौ बाहायनाय नुनो मोननाय जायो। आरो बेनि अनगा बे जेब्ला जेब्ला सेन सेनखौ जेब्ला जोंनिया ओ एसे दै बोहैबाय था थागोन बेफोर बबेबा दंगआव अब्लानिया बेखौ सानानै दोननाय जायो आरो ना खखा खखाखौ जिरि जिरि दोहै दै बोहैबाय थानाय समाव बेखौ बाहायनाय जायो नोंथां नोंथां मोननि ओनसो आरो जेब्ला एसे दैया बारा बिबांनि एबा गोबां एसे गोथौ बेबायदियाव आस्रा जेजों नाखौ लाबोनाय जायो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव आस्रा जेखौ बाहायोना नोंथां
औ बाहायो नोंथां जोंनि ओनसोलावबो सेंग्राफोर जेरै हौवाफोर बि बिसोरो आस्रा जेखौ लानानै जमा जमा थांनानै आस्रासे आस्रा जेजों सारनानै नाखौ हमना लाबोनाय जायो गोबां नाबो मोननाय जायो जोंनि ओनसोलाव नोंथां लोगोसे ना गुरनायाव बांसिन आइजोफोरखौ नुनो मोननाय जायो सिख्लाफोराबो गुरो आइजोफोराबो बांसिन गुरनाय जायो नोंथां
नंगौ नोंथां जोंनि
बिदिनो सेन सेनखौबो जोङो गोबां बाहायनाय जायो जोंनि ओनसोलाव बिदिनो दंग दंगफोरखौ आलि खोनानै खोथेनानै एसे गेजेर एबा जिङाव लामा दोननानै सेनखौ सानानै जों गोबां ना हमनानै मोनजायो नोंथां बिदिनो नाखौ जोंनि ओनसोलाव बायलायनो गोनांथि गैया
नंगौ नामा नोंथां
फ्रावबो गोबां ना मोनोना नोंथां
ना मोननाय होनोब्ला नोंथां गोदो गोदायनिख्रुइ एसे बिबांनि खमायनायखौ आथिखालाव नुनो मोननाय जाबाय नोंथां आथिखालाव बांद्राय नाबो गैया नालाय बेबायदिनो ना गुरनो थांब्लाबो एबा ना सारनो थांब्लाबो एसे खम बिबाङै मोनबोनायखौ नुनो मोनसै नोंथां
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव औ नोंथां
साय नोंथां
जोंनि ओनसोलाव दैमा दैमा दङना नोंथां बेनि थाखाय माने ओ ना खौ मोननाय जायो आरो गोबां दैमानि ना जों लो लोगोसे दै मानि ओ बाला बो थिया आरो से नार बेफोरबायदि मोजां मोजां नाफोरखौ मोनबोनाय जायो आरो आस्रा जे लांनानै गोबां दोल नाङै नाङै थाङो जमा जमा थाङो सुबुंफोरा आरो आइजोफोराबो गोबां जमा ज जमा ना गुरनो थांनानै गोबां ना लाना फैनायखौ नुनो मोननाय जायो नोंथां
नंगौ नामा नोंथां
औ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो ओनसोलथिं दैमाफोर दङना गैया नोंथां
दैमा ओरैबायदि दैमा गैया नोंथां एसे ओरैनो दंग बायदि दोङो बेबायदिनो माब्लाबा माब्लाबा गुरनो एबा सारनो थाङोबोला जानो आथाखौ मोनबोयो नोंथां थेवबो बांद्राय मोननाय जाया नों थां बेबायदि थाग बायबास सारनो थाङोब्ला जेरै खांख्राइ बेबायदिनो माब्लाबा बो सेना थोना सेंना गोरिनाा फिथिख्रि मावा बेफोरबायदि नाखौ मोनबोनाय जायो नोंथां
औ नोंथां
नोंथां जेब्ला ना सारनो थांगोन नङा होमब्ला नोंथां गोदो गोदाय सिलि होननाय बेसादखौ बाहायोमोन नङा होमबा नोंथां एबा माबेबा माबेबा आइजेंजों सारनाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
आथिखालाव खायसे मेसिनारि आगजु बाहायो आथिखालाव नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदि मेसिनारियाव जायखौ मेसिन होनना बुङो जोंनि ओनसोलाव बेखौ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बाहायो नामा नोंथां
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो गोबां सुबुंफोरा गेदेर गेदेर दंख' हाखर फुख्रिफोरखौ जोङो सारनो सिलिफोरजों बाहाय सारजोबनो हायाब्ला जेब्ला आस्रा आस्रा जेजों सारनानै नाफोरखौ लाबो लाबोनो हायाब्ला अब्लानिया जोङो जोंनि ओनसोल जोंनि सुबुंफोरा बै मेसिनखौ बाहायनाय जायो जायनि जाहोनाव मेचिनखौ बाहायोब्ला थाबनो दैयाबो रानो आरो थाबनो जोङो नाखौबो हमना थानाय जायों बिदिनो फस जानायनि थाखाय मेचनखौ जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा बाहायनाय जायो नोंथां
नंगौ नामा नोंथां?
औ
जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो माब्लाबा दैया एसे बिबांनि एबा एसे गोथौब्ला बेखौ सिलिजों सारालागासिनो बेबायदिनो मेसिनजों सारनानै नाखौ हमना लाबोनायखौ नुनो मोननाय जायो नोंथां।
औ नोंथां ओरैनो नों थांमोननि ओनसोलाव मा मा ना मोनसोनाय जायो नोंथां?
ना होनना बुंब्लाथ' जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो सेंना गोरि मागुर फिथिख्रि बेफोर नाखौ मोननाय जायो माब्लाबा माब्लाबा खांख्राइ माब्लाबा थुरिना बेबायदिनो बोथिया ना बेफोर नाखौ मोननाय नुयो नोंथां
औ नोंथां नुयो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो नोंथांमोननि ना मोननाय बायदिनो थुरि ना सें ना मागु सिंगि ना सिंग्रा ना उह सें गोरि ना बेफोर खौ मोननाय जायो नोंथां आरो गोबां दंबावो नानि नाया
नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदि ओ न'खरनि फुख्रि एबा हाख बेबायदि न ना हगारनाय जायोना हाग्रानि ना नङाब्लाफानो जायखौ हगारनाय ना होनना बुङो न'नि ना बेबायदि हगारनाय जायो नामा नोंथां?
अ नोंथां जोंनि ओनसोलाव बिदिनो गावबागाव न'खरनि सुबुंफोरा गावबा गाव न'आव बिदिनो फुख्रि जावनानै लायो दानि जुगावथ' गोदोनि जुगाव आखाइजों जावोमोन सुबुंफोरा गोबां लोगो नांनानै दा जे सि पि जों जावनाय जायो। उह बां गोथौ गोथौ फ ख्रि जावनानै बेजोंनो रां खामायदों ना जेरै जोङो फिसिनाय ना बे हेगारो हेगारनानै गोबां गेदेर गेदेर आदार खालाम आदार होनानै गेदेर गेदेर खालामनानै बाजारफोराव फानो बिदिनो गोबां जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा फख्रि जावना लानानै गोबां ना हेगारनानै गिदिर खालामनानै फाननानै गोबां रां आरजिनानै न'खरनि नांगौ खौ सिफुंना लानायखौ नुनो मोन दों नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलावबो। जोंनि ओनसोलनि बायदि फुख्रि जावनानै ना हेंगारनानै रां खामायोना नोंथां।
खामायो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलनि बादिनो जोंनि ओनसोलावबो खायसे खायसे न'खरफोरा बेबायदिनो गिदिर गिदिर हाखर जावनानै बेखौ ना हगारनाय ना बुङो जायखौ बेबायदि ना हगारनानै गेदेर गेदेर। फाननानै बेखौ बाजाराव फाननो लांनानै। बेबायदिनो रां खामायनायखौबो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोननाय जायो नोंथां। आरो बेफोर नाखौ मा ब्लाबा ओ न'आव जानो थाखाय जेरै आस्रा जे बेफोरजों सारनानैबो जानायखौ नुनो मोनो। आरो जेब्ला हाखर। इसे रानगोन अब्लाना बेखौ खायसे खायसे न'खरखौ। ओ आइजोफोरा जेखायजोंबो गुरनायखौ नुनो मोननाय जायो नोंथां।
औ नोंथां उम।
माब्लाबा माब्लाबा जेब्ला नाखौ। जेया खालामनाय बा फोजोबनाय बा हमजोबनो खालामनो हमजोबनो थाखाय खायसे मेसिनजों सारनानै सारनायखौबो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोननाय जायो नोंथां।
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो ओ जेब्ला गोजां बोथोर सफैगोन ना अब्लानिया। फख्रिफोरा। राननायनि लामायाव थायोना नोंथां अब्लाना। जोंनि आइजोफोरा बिदिनो। जोंनि सोलाव बिदिनो गोजां बो थोर सफैब्ला फुख्रिनि दैफोरा रानलाङोना अब्लानि। दायमाव आइजोफोरा जेखाइ। सोरबा आस्रा जे जों बिदिनो बोनानै नाफोरखौ न'नि फख्रिनि नाफोरखौ हमनानै जायो नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ नामा नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बे फुख्रियाव हगारनाय नाखौ मा मा ना हगारो नोंथां?
अ जोंनि ओनसोलाव बिदिनो रौ, मिरगा, बारलि। बिदिनो चाइनिस फिथिख्रि बेफोरखौ हेंगारनाय जायो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोर ना फोरखौनो एंगारनाय जायोना नोंथां?
औ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलनि बादिनो जोंनि ओनसोलावबो रौ, चाइनिस, फिथिख्रि, भौका बेबायदिनो कमलकाट, सिलभार बायदि रोखोमनि नाफोरखौ हगारनाय जायो नोंथां नोंथां। बिदिब्ला दिनैनि। थाखाय जाथ'बाय दे नोंथां।
दे नोंथां गोजोन्थों अ नोंथां खोनादों दे।